नोंथाङा औ देलायनाय बुंलाय आङो नै गासो फुंबिलिनि एसे बिदिनो इजे साहा फानि लोंखांनानै आं दायो इसे जिरायनानै दं आरोखि
औ नोंथाङालाय खबरफ्रा मोजां ना
औ नोंथां मोजाङैनो दङ बर्थ'मान नो सोलिगासिनो
अ फुंनि जाखांनाय जाबाय नामा नोंथां
ओ जाबाय जानायालाय बिदिनो आलु बाथोनसोमोन
नोंथाङा ङा दायो इसिब फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां आङो दायो ओरैनो दङ दंनायालाय
आ नोंथाङा फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां आं बिदि आयदा फो स सायाव सावरायनो जोबोद मोजां मोनखायो हागोन नोंथां मानो हाया जानो
अ जोंनि दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय इलेक्ट्रिक एबा कारेन्टनि बागै आरो बा बेफोरबायदिनो इलेक्ट्रिकखौ एबा कारेन्टखौ जोङो बुरै मोननो हायोबा मा मायाव गोनांथि आरो मानि थाखाय जोंखौ इमान हेफाजाब बा मदद होयो नोंथाङा जा मिथिगौ एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंहा इलेक्ट्रिकखौ बा कारेन्ट खौ माबोरै मोनो होनोब्लाथ' नैबेफोरखौ जोंहा मोनसे बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा पावार जेनेरेट खालामो जेरै जोंहा सलार सलार सान्दुं सलारखौ जोङो फासिना दोननानै सान्दुङाव बिदिनो बिनिफ्राय पावार बुथुमो बेफोरखौ जोङो थुनना दोननो हायो जेरै बेटारिफोराव जोङो सुनानै दोननो हायो नैबेफोर कारेन्टखौहाय जेरै जोंनो नांगौ जायोब्ला जों बाहायगोन ओरैबायदियाव जेरै हर जाब्ला जोङो लाइट थुखांनो थाखाय बाहायगोन आरो बिदिनो गोबां बिदिनो गारि मथर आथिखालावहाय बेफोरनि खारनाय बायदि बायदि बायदि खारनाय गारि मथर बेटारिजों खारनाय बेफोरबायदि कारेन्टजों खारनाय नुनो मोनसै
उम
आरो आरो बिदिनो कारेन्टखौ बोरै बानायो माखासे दैजों जे जोंहा दैजों बानायो दै बिदिनो वाटारफल गिदिर गिदिरनिफ्राय कारेन्ट जेनेरेट खालामो जों बेफोरनिफ्रायबो मोननो हायो कारेन्टखौ आरो जोंहा बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन मेसििन सालायनो नि थाखाय गोबां बिदिनो जोंहा बेफोरनिफ्रायबो इलेक्ट्रिक प्रदिउस बा पावार प्रदिउस खालामनानै जों हायो गोदोहाय ट्रेन खारनि थाखाय जोंहा बिदिनो खयला खयलानिफ्राय बिदिनो थाव बेफोरनिफ्राय कारेन्ट प्रडिउस खालामोमोन आरो थावनिफ्रायबो जोंहा कारेन्ट प्रडउसननो हायो जेखौ जे जोंहा इटानल बायदिसिना बेफोरबायदि पेट्रल इटानल डिजेल केरासिन नै बेफोरनिफ्राय जोंहा कारेन्ट प्रदिउस खालामनो हायो आरो ना जोङो बांसिनानो नै बे जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननायफ्रायनो जों कारेन्टखौ प्रदिउस खालामो बा बेफोरनिफ्रायनो बाहायो जों आथिखालावहाय कारेन्ट गैयाब्ला गोबां खानसे खोमलानोसै आरो जों गोदोहायथ' जोंहा बाथिसो सावोमोन नालाय औ जोबोर खस्थ' जायोमोन आरो जोंहा फरायनाय लिरनाय गोबां गथ'फोरानो जोंहा जोंनि लाइमोनफोरा बिदिनो फरायनाय मानायावहाय जोबोर बेफोरबायदि हेंथा फरायनायावहाय जोंहा लाइटनि जाहोनावहाय बा सि मोनलेले लानानै जोंहा मान फरायनो गोनां जायोमोन दा बिदिनो जोंहा जोबोर खस्थ' मोनोमोन आरो जे गोदोहाय दायो नै बेबायदि कारेन्ट पावार ओंखारनानैसो जोंहा बेबायदि पावार जेनेरेट खालामनायनिसो गोबां जोंहा जों थाखाय गोबां सहाय जानायखौ जों नुनो मोनदों जे जोंहा हरावहाय हर जाब्ला लाइट सुखाङो सरखारा सरखारा मोनफ्रोमबो न'आवनो लाइट होजोबबाय होनजायो जोंहा सरखारा बेफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावदों नोंगौ बे थार बाथ्रा फोरावहाय जे जोंनिफ्राय थाइसे थाइनै रां लायो आरो जे जोंहा मासि मास बा दिनावनो ओंखारसै आथिखालि जोंहा जे स्मार्ट मिटार नों बेसेबां कारेन्ट सावगोन बेसेबांनो बिल फैगोन आरोखि न बियो बबावबा बेवहाय गाज्रिबो जादों अबेबा खेथ्रआव मोजांबो जादों आरो बे स्मार्ट मेटारा जेनेबा जों गामि एरियायावहाय हमना लायो जोंहाथ' गोबांबिदिनो सिया दुखिया थायो नङा होनब्ला गामि एरियायाव।
औ
औ बिदियावहाय जोंहा नै गामि ओनसोलनियावहाय बांद्राय बांद्राय स्मार्ट मिटार गोबां बिदिनो ओ दानसेयावनो बिदिनो सेेरोजा नैरोजा बा ब्रै बा रोजा गाहामनि बिल फैनायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव नै बेफोर खेथ्रआव माख माखासे जोंनि बे गोरिब गोरिबनि उदैयावहाय जोना होनाय बायदि जादों आरो माखासे खेथ्रआवहाय बिदि आरोखि। आरो माखासे खेथ्रआवथ' जोबोर मोजां बेफोर नैबे स्मार्ट मिटारफोरखौहाय। जोंहा बिदि टाउन सहरावसो लागायब्ला आंनिबा मोजां आरो आंनि साननाय बाथ' आंनि बिदि आरो स्मार्ट मिटारफोरखौ मानो होनब्ला जों बांद्राय दुखिया दुखियाथ' बिदि जोङो दानसेयावनो जों बिदि ब्रै रोजा बा रोजा हरनो हाया नङा होनब्ला।
उम नंगौ।
औ जोंहा रायजो जानायनि खोथा थायो बा बिदिनो गथ' गथाय फिसिनायनि खोथा थायो। बिदिनो गोबां बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना जोंहा खामानियावहाय नैबे थाइसे थाइनै जोंहा बेफोरबायदि हाजिरा मावनाय बा आबादफोर मावनायनिफ्रायसो नैबेफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै जे रां आरजियो नै बेखौ जों जोंनि खामानियाव बाहायनो हायो। बिदिनो आरोखि आरो कारेन्टखौ जोंहा बिदिनो आथिखालावहाय। गारि खारनायाव बाहायो। बिदिनो गोबां बिदिनो ट्रेन खारनायावबो बाहायसै आजि खालि। जोंहा आजिखालि खयलाखौ बाहायनाय नुनो मोनला बा डिजेलजों खारनायफोरखौ नुनो मोनला।
ट्रेनखौहाय जोंहा आजिखालि कारेन्टजोंनो मोनफ्रोमबो जोंहा स्टेसनावनो बेफोरबायदि ट्रान्सफर्मर गिदिर गिदिर कारेन्ट साप्लाय खालामग्रा बा बिदिनो जोंहा इलेकट्रिक जों खारग्रा ट्रेन बानायजोबबाय आरो मोनफ्रोमबो जायगायावनो जों ट्रेनजोंसो खारग्रा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ मोननो थांगासिनो बा मोनगासिनो सोलिगासिनो आरोखि नै बेफोरबायदि बेफोरनिफ्राय जोंहा गोबां बिदिनो लाइटफोर सुखांना मेसिन गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोर। बाहायनायाव जोंहा नैबे कारेन्ट प्रदिउस खालामनायनिफ्राय जे जा एसे एनै
माखासे दैनिफ्राय कारेन्ट प्रदिउस खालामबाय सान्दुंनिफ्राय प्रदिउस खालामबाय। बिदिनो माखासे गोबां बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना बबेनिफ्राय मोनो बिनिफ्रायनो प्रडिउस खालामबाय आरोखि सरखारा दा जों बेफोरखौहाय मोजां होनो हागोन आरोखि बेनो आरोखि आंनि मोन्दांथियावहाय आरो नोंथाङा बे कारेन्टनि बागै मा बुंनो सानदों? औ नोंथाङा आरो एसे फोरमायना होदो कारेन्टनि बागै।
औ नोंथाङा जा बुंलांबाय बेखौ खोनासंनानै मोजां मोनदों। ओ जोंहा इदिनो कारेन्ट एबा इलेक्ट्रिक होनोब्लाथ' जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै एबा बेफोरबायदि मिथिंगानिफ्राय थानाय फोरनिफ्रायनो माने कारेन्ट एबा इलेकट्रिकखौ प्रडिउस खालामो आरो माने दिहुनथाइ दिहुनन्नानै जों बाहायो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला। ओ दै बोहैथि गोख्रै दै बोहैथिनि बोहैनायनिफ्राय माने बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो पावार जेनेरेट खालामनानै जोङो सथर खालामनानै लानायखौ नुयो बा जोङो बेफोरबायदि बिदिनो गोख्रैथि जेराव जेराव बेफोरबायदि ओ लांदां जायगाफ्राव गोख्रै बार बारो। बैफोर बाद बारनायावहाय बेफोरबायदिनो फांखा। बायदि माने गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर लगायनानै दोनो। बिनिफ्राय माने ओ बारनि जोहै माने बैफोरबायदि पावार जेनेरेट खालामनानै जोङो स्टर खालामनायखौ नुयो। जाउनाव जोङो बेफोरनिफ्रायनो
थ' गासैनिबो न'खरावहाय कारेन्ट एबा इलेक्ट्रिकआ दंसै। दानि जुगावथ' गासैनियावबो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइट जोङ नङा होमबा नोंथां? आर गोदो गोदोथ' बेफोरबायदिनो लाइट गैयि समावहाय नोंथां बुङनाय बायदि ओ बाथि बैफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि सावनानै ओ केरासिन बाहायनानै बेफोरबायदि ओ फिसा फिसा अर फोजोंनानै थाबोनाय संसार जाबोनायखौ जों खोनाबोदों नुबोदों आरो। नाथाय दानि जुगावहाय बेफोरबायदिनो ओ रोंगौथि थानानै एबा बिगियानारि दोरोङारि रोंगौथि थानायनि बिथिङावहाय बेफोरबायदिनो दावगाबोनाय बेब'स्थाफोर साफ्रोमनिबो न'खर न'खरावहाय जोंनि थाखाय दायो बुंनो थाङोब्लाथ' कारेन्टजों जोङो माने गरम बोथोर गोजां बोथोरावबो गोबां माने मुलाम्फा लानो हायो। जेरै जों दा गरम बोथोराव बुंनो थाङोब्ला बेननि जोहै जोङो माने ओ गरम बोथोरावहाय ओ बेफोरबायदिनो थान्दा थानो थाखाय जोङो इलेक्ट्रिकनि जोहै एबा कारेन्टनि जोहै जोङो फांखा लागायनानै न' खरावनो थानायखौ नुयो, ए सि लगायनानै थानायखौ नुयो आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला ओ गोजां बोथोराव बेफोरबायदिनो हिटार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? उम कारेन्टनि औ कारेन्टनि जोहैनो बेफोर माने जोंनि थाखाय जोंनि जिउआव बुहुत गोहोम खोलैबाय एबा मदद होलांबाय आरो बेफोरनि जोंनि दा सोलिबाय थानाय जिउआवहाय सोलिगासिनो दं आरो कारेन्टनि थाखाय जोंहा गो गोबां बेफोरबायदिनो खहाबो जानाय जों नुनो मोनो। जाउनाव जों कारेन्ट खुन्थाइ एबा कारेन्टनि इलेक्ट्रिकनि थार वेर बोनो थाखाय बेफोरबायदिनो गोबां जायगा आवग्रिनानै एबा जाव जायगा आवग्रिना होनांगौ जाय। जेरै दा जोंनि लामा सामायावहाय जोङो कारेन्ट खुन्था बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरबायदिनो कारेन्ट जोंबो जानाय ओ वेर बेफोरखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां? जाउनाव जोङो बिफां लाइफां दानफायनो गोनां जायो बै कारेन्टखौ जोंनिसिम बा जोंनि गामि ओनसोलाव लाबोनो थाखाय बिफां लाइफांखौ नस्थ' खालामनांगौ जायो। आरो बेफोरबायदिनो ओ माब्लाबा समाव बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां बायसिननानै बा लामाफोराव गोलैनानै बै कारेन्टनि थारफोरा थायोब्ला मानसि होया एबा सुबुङा गाफ्लाङोबा मानसिनि जिउ खहा जानायखौबो जों मोनो बा जिब जुनारफोरनि ओ जिउ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ।
बेफोरनि सायावहाय माने ओ जों मुलाम्फायाथ' गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोनदों नङा होनबा?
औ।
औ माब्लाबा माब्लाबा समावहाय बेफोरबायदिनो खैफोदबो जायो। जोङो जे मिथिनो हायो जे ओ जेब्ला बे कारेन्टआ बाइल थैया दैयाव गोग्लैयो। अबा अब्ला माने माबायावहाय माबायो आरो गोलैजोबो आरो। जेब्ला दैयाव गोलैयो अब्ला सर्ट-सर्ट सार्केट जाहाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ गोथां बिलाइफोराव नायोब्ला बा मानसिफोरा फ्लांबा डाइरेक्ट माने थैखायो आरो। औ नोंथां जोंहा समाव जाबाय। एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा इयुनाव बेफोरबायदिनो गुबुन आयदानि सायाव सावरायबावनोसै आरो नङा नोंथां।
औ दे अब्ला नोंथां।
औ